हेलौ औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
जोङो दिनै बरनि जानाय लोंनायनि खोथा जों सावरायनिसै।
औ नंगौ।
दिनै जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जि गाव खामानि मावनानै। आबाद मावनानै जि मैगं थाइगं जेरैहाय लो जोगोनार। पानि लाव। पथल आ। थाइबें। बेबायदि गायबोनानै। जोङो जाबोनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनिखायनो बै समनि। फ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फ्रा बेबायदि मैगं गावनो बनायनानै। ओ बेबायदि जानानै सोलिबोनाय। जों बेखौ नुनो मोनदों। दा दा नोंथाङा बे बिखयनि सायाव मा बुंनो सानो।
औ नंगौ थारैनो नोंथां बुंनाया सैथो जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो मिथिंगाजों गोरोबनानै थाबोदों आरो मिथिंगायाव मोननाय बिदिनो गुबुन गुबुन मैगं थाइगं बेफोरखौ। जाबोदों आरो लोगोसे मिथिंगायावनो बिदि गोबां आबादफोरखौ मावनानै जाबोदों बेफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनो गोबां समाव जोंनि बर'फ्रा बिदि हाथाइ बाजाराव बिदि मैगं। थाइगंफोरखौ बायनानै जायामोन न'आव। जानो नांगौ जि। ओ मैगं थाइगं बे। बे न'आवनो गायनानै लाबोनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो। दिनो गोबां बर'फ्रा गुबुन गुबुन मैगं थाइगं। ओ गायनायखौ जोङो नुनो मोनदों बिदिनो। केरेला खांख्रिंखला आरो। बहल। बिदिनो गुबुन। गुबुन फान्थाव आलु। ओ बिदिनो बिलाइ। हि आरो गोबां बिदिनो। न'आव नांगौ जानाय जि फानलु। बेफोरखौबो गायनानै लाबोनायखौ जोङो नुबोदों। आंखि। बे संख्रिखौल' बायोमोन होननानै जोंनि। ओ आइ आफा बौ जोङो मोनथिनो हायो। जोंनि आइ आफा आबौमोना गोबां बिदिनो खस्थ' खालामनानै मिथिंगायाव थानानै दि बिदि खालामनानै जाबोनायखौ जोङो मोनथिनो हायो। नोंथाङा ओ बेबायदि नारजि ओंख्रि नारजि ओंख्रिखौ मा माजों जायो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन हानाया ओ जोङो जोंनि बर'फ्रा नारजि ओंख्रिखौ जोङो ओ अमा बेदरजों फाजाबो जायो आरो बेनि उनाव बेखौ दै होनानै बाङाय सोलौलौ खालामनानै बो खारै खालामनानै जायो जोंनि बर'फ्रा बेबायदिनो अनेख सोरबा सोरबा गुबुन गुबुन गाव गोसोबादि बानायनानै बेबायदि जायो। जों बेखौ नुनो मोनो आरो दिनै जोंनि बर'फ्रा गोबां बेबायदिनो गा ओ जोंनि मा मिथिंगायारि जि गावनो उजिनाय बे हाग्रानिफ्राय बे मैगंखौ जिखौ जाग्रा बेखौ बासिनानै जायो जेरैहाय थास' बिथं आरो थास' आइथिं बेफोरखौबो जोंनि बर' फ्रा खानानै आरो दिंखिया बेफोरखौ जायो जों बेखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो जोंनि बर'फोरनि जि देहा बेफोरो जोबोर मोजां आरो जोंनि ए गोबां समावनो बेमार आजारनिफ्राय गोजानाव थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जायिखौ जोङो नुनो मानो होनब्ला बेै जोङो बे जौगानाय मुगायाव नायोब्ला जों नुनो मोनो जे गोबां बेबायदिनो मैगं थाइगंखौ बेबायदि ओ मेदिसिन बाहायनानै दावाय बाहायनानै होनाय आरो बिनि गेजेरजों गोबां बेमार जानाय जोङो नुनो मोनो नाथाय जोंनि बरफ्रा गावनो मावग्राखाय गावनो मैगं थाइगंखौ ओ सोमजिहोग्राखाय ओ जेरैहाय लेस्रा भिन्दि गासैखौबो गावनि ओ गोबोरखि हासार होनानै बानायनोग्राखाय बेनिखायनो ओ जोंनि बर'फोरनि हेल्थफोरा देहाफोरा बो मोजां जायो आरो गोगोमै थायो। थियै थायो बिनिखौ जोङो नुनो मोनदों दिनै ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा ओ लेस्राखौ जोंनि बर'फोरा माबायदियै संनानै जायो आरो आलुखौ माजों माजों संनानै जायो बुंनो हागोन नामा?
औ नंगौ थारैनो लेसेरा बेखौ जोंनि बर'फ्रा गोबां सुबुंफ्रानो बिदि आबाद खालायो आरो लेसेरा आबादखौ जोङो नुनो मोनदों बिदिनो बेबायदि मुलि होनानै बिदि लेसेरा आबादखौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय गोदोनि दिनाव दाबो जोंनि माखासे बर'फोरा जि न'आव मोननाय जि गोबोरखिनिफ्राय हासा सार जि गोबोरखि नि हासार बेदोंनो मावनानै बिदि मोजां बिदि लेसेराफोरखौ जोङो आबाद खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आंखि गोबां बिदि नो न'खरनि बेबायदिनो ओ जाया आबादारि जाया आबाद मावदों बिथाङा खानो था थांबोला बिथाङा खानाय समावनो जानाय बेफोरबायदि जेबो माने हेंथा गैयि बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो मानोना बे खौ गोबोरखि हासार होनानै गायनाय बिदि नुयो आरो लेसेराखौ गोबां रो खोमनि बिदि ओंख्रि संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो। बिदिनो रुनानै जानाय आरो भाजा जानाय आरो आलु आलुखौ जोंनि ओ बर'फोरा बि दि गोजां बोथोर बे समाव गायनाय जायो। गावनि जि माइ आबाद मावखांनानै जि ओरैनो थानाय जि दुब्लि फोथार बेखौ साफा खालामनानै बेयावनो बिदि आलुफोरखौ गायनाय जोङो नुनो मोनो आरो गोबाङा बिदि आलु गायनायाव जिगाबफोरखौ जि बाहायनाय जायो होनाय जायो। जि माय आबाद हा खांनानै मोननाय जिगाब बेफोर जिगाबखो बेयावनो आबादाव बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो लोगो से ओ आलुखौ गोबां सुबुंफोरा जोंनि बर' सुबुंफोरा गुबुन गुबुन रोखोमै जायो। सोरबाया फाजायै थावजों सेरनानै जानो मोजां मोनो आरो सोरबाया बिदिनो आलु बाथोन जानो मोजां मोनो। रुनानै जायो आलु बाथोन। आरो बिदिनो गोबाङा बेदरफोराव होनानै जायो। बेखौ जोङो नुनो मोनो। नोंथाङा आरो बर'फोरनि ओ ओंख्रि जानाय बेफोरनि सो सोमोन्दै एसे बुंबावगोन
औ बुंगोन बुंनो हागोन। आरो जों ओ जेब्ला जों नायो ओ भल अब्लानिया जोङो नुनो मोनो भलखौ जोंनि बर'फोरा आ हानानै माखालामो अमा बेदरजों बिराद जानो मोजां मोनो आरो बिदों संनानै जायो ओ बिदि जेब जेब बानायनानै जायो आरो जे जोगोनारखो जेब्ला जों नायो अब्लानिया जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे जोगोनार खौ गायनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनो। जेब्ला ओ माइ आबादा जाखाङो अब्लानिया बे फोथाराव खालि थानायाव मा खालामो जोंनि बर' फ्रा बे ओ जोगोनारखौ जागायना फुलि ज गायनानै बिनिफ्राय बुथुमनानै आरो गावनि थांना थानायनि राहानि थाखाय फाननानै आरो बेजों लोगोसे न'खरावबो बेखौनो जायो आरो बे जोगोनारखौ जोंनि बर'फ्रा बांसिनहै ओ अमा बेदरजों संनानै जानो गो थाव मोनो। आरो बिदों जायो। आरो बेबायदिनो जाबोबाय थादों।
औ नंगौ।
जों नायोब्ला नुनो मोनो जोंनि बर' फोरा गोबां बेबायदिनो मैगं थाइगंखौ गाव नि गोसो बादि जिखौ जानो मोजां मोनो बेखौ ओ बानायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिनि गेजेरजो जोंनो दिनै जोंनि बर'फ्रा मोजां देहा मोजां सास्थ्र बेखौ नुनो मोनो मानो होनब्ला जोंनि बर'फ्रा गावनो ओ हासार जेरै गोबोरखि हासार बेफोरखौ होनानै खालामनाय जायो जेरैहाय जोंनि बर'फोरनि जाग्रा हिसाबै जेरै मैथा, नारजि। आरो बेबादिनो। नारजि गोखा बेफोरखौ जोबोद मोजां मोनो आरो मैथा गोखैखौ।
औ औ।
संना नाफोरजों संनानै जानो जोंनि बर'फ्रा बिराद गोथाव मोनो आरो बेजों संना जायो आरो मिस्था गोखाखौबो ओ अमा बेदरजों फाजा खालामनानै गोबां बर'फ्रा जानो मोजां मोनो दिनै जों बेबायदि जाबोबाय थानायखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो दिनैसिम जोङो नुबाय थादों आरो बेबायदिनो जादो आरो बेबायदिनो ओ जालांबाय थागोन आं सानो। आरो नोंथाङा माबाफोर बु बावगोन नामा बेनि सोमोन्दै?
नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो बाथ्रा आरो जोङो बिदिनो मोननो हायो दिनै जोंनि बर' सुबुंफ्रा बिदिनो गुबुन गुबुन मैगंफोरखो आबाद खालामो बिनिखायनो जोंनि ओंखाम जानाय समाव जोंनि बर'फोरनि जि ओंखाम जानाय ओंख्रिफोरा बिदिनो गुबुन गुबुन गोबां रोखोमनि आइटेमसफोरखौ जोङो नुनो मोनो। मोनसेल' ओंख्रिजों। बेबायदि ओंखाम जानाय जोङो नुनो मोना गुबुन गुबुन थायो। आलु फाजा थाबोला आरो बिदिनो गुबुन गुबुन थायो। आरो लोगोसे। ओ बिदिनो जर'खायै जोंनि ओ बर' नि गेजेराव जि अनला ओंख्रि बियो जोबोद ओ बिदिनो जर'खायै। मुलुगाव सिनायथि मोननाय बेबायदि जादों। आरो गोबां सुबुंफोरा दिनै बेखौ जानानै बिदि मोजां मोनदों अनसायनायखौ जोङो बेबायदि खोनानो मोनदों। बेनिखायनो जों बुंनो हायो जोंनि बर'नि जि जानाय लोंनाय बेफो फोरो ओंखाम ओंख्रि बेफोरो जोबोद गोजौआव आरो लोगोसे बर'फोरा जि जानाय लोंनाय-लोंनाय होनना बुङोब्ला बिदिनो गुबुन-गुबुन लोंनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो जि ओ जौ बानायो माइरंजों बेफोरखौबो बर'फोरा न'आव बानायनानै लोंनाय बेबायदि हुदाफोरखौ जोङो नुबोदों। बेफोर गासैबो गावनि आ खाइजोंनो बानायनाय। गावनि न'खराव मोननाय। मिथिंगायाव मोननाय बेफोरखौनो बानायनो जोङो नुनो मोनो
औ औ मोजां मोनदों नोंथाङा जे बुंबाय अब्ला जोङो बे रायलायनायखौ बे समाव नोदोनथनोसेै हामबायसै।
औ हामबायसै।